नोंथांखौ खामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां दे
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन
औ हागोन नोंथां दे
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि नि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ औ दे दे जायो नोंथां
औ जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ नङा होमबा नोंथां औ जेरै अनलाजों दाउ आरो जोंहा अनलाजों गोबां रोखोमनि मैगं संनो हायो जेरै अनलाजों मेवाइ बेनिफ्राय अनलाजों गोथां मैगं आरो सबायजों साम'
औ
बिनिफ्राय जोंहा नाफाम मैथाजों बायदि बायदि गोबां रोखोमनि मैगं संनो हायो आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथां अनलाजों दाउखौ नोंसिनिथिं माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां अनलाजों दाउ जों होनोबा जोंनि बर'नि ओंख्रि होननो हायो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों अनला ओंख्रियाबो जोङो ओरैनो बानायबा अनला ओंख्रि जाया अनला ओंख्रि बानायनायावबो जोंनो नेम मोनसे थायो
अनलाखौ जोङो फास्टआवनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो अनला ओंख्रि बनायनोबा अनलाखौ जों सोमनानै लाग्रोगोन बिदिनो दस फन्द्र' मिनिटसो बा बिस मिनिटसो बिदि सोमनानै लागोन लाखांनानै जेथिया माइरंआ एसे एसे बुगा हानाय जायो बुरै जायो होमबा जोङो बेखौ ओ खेरखायाव बोखांनाय जायो दै सगारनो थाखाय खेरखायाव होबा माने बोखांबा माने मोजां जायोखाय दै गलाङोखाय मानि जों खेरखायावखांनाय जायो बेनिफ्राय दैया गगारखांजोब बा जोङो खायसेया उलारआव देनाय जायो खायसेया थौसियावनो देयो खायसेया आरो दानि इलेक्ट्रिक बेब'हार खालामनाय जायो मिक्सार मेसिन होननाय बे बेयाव गुन्दै खालामनाय जायो दा जोंखौ गुन्दै खालामखानानै लागो बेनिफ्राय जोङो दाउ मोजाङै बुथारनानै गोदानानै मोजां साफा सुनानै लाग्रोनानै जों जेथिया एवो दाउखौ जोङो एवनानै लागोरो दा संग्रि बानलु होनानै थावजों जे एवनानै लागारनाय जायो दाउखौ बेनिफ्राय जोङो दाउखौ एवखांनानै आरो दैखौ जोङो बुरजायै फुदुंनाय जायो दैखौ जोङो बुरजा फुदुंनानै लायो खारन माने अनला ओंख्रिया जेथिया सङो होमबा एसेल' दैबा माने लाथथा जानानै अनला ओंख्रिया गथा जानानै जा-जानायाव मोजां जाया बेखायनो जों दैखौ बुरजा होनांगौ जायो दैखौ बुरजा होनानै जोङो ग्लाब ग्लाब ग्लाब माने बिराद गोदौफाव फाग गोनां गोदौफाव होनानै लाग्रोनाय जायो बिदि गोदौफावना लाखांनानै जोङो अनलाखौ माने आखाइ फारसे होननानै आखाइ फारसेथिं एरनाय जायो माने बे गोदोनि समावथ' खादौ बाहायोमोन दानि जुगाव खादौखौ बारा नुनो थांबांला खोस्लिजोंनो एरनाय जायो आखाइ फारसे थिं होनानै अन होनानै आाय फारसेथिं एरनाय जायो जोङो बिदि एरनानै लाखांजोबनानै जेथि अना जोबो जोबनानै लाखांनानै जोङो आरो मोजांखौथौ होखांजोबनानै आरो जोंङो बेदरखौ हरनाय जायो। बेदरजों ज जों बेदरखौ हरनाय जायो बेदरखौ हरखांनानै आरो जोंङो खारैखौ आरो हरनाय जायो खारैखौ जों गोबाङैनो होनाय जायो खारैआ माने अनला ओंख्रि होनोब्ला अनलाया खारै नाङाबा माने अनला ओंख्रिया थावा। गोथाव जाया आरो अनलानि टेस्टआ माने अनला ओंख्रि बायदि मोनजाया। ओमफाय खारै नांथारगौ खारै बुरजा नांथारगौ जायो अनलायाव माने जिथिया अनला ओंख्रिनि खालारा गोजा जायो होमबासो बे अनलानि महर अनला ओंख्रिनि महरखौ लायो आरो जेरै खारै नाङाबा अनलानि ओंख्रिया गुफुर माने गोमो जायो बिदिबाथाय जोंङो खारै नाङाखै अनला ओंख्रिया जायाखै बिदि होननानै बुङो खायसेया नंगौआनो जायो खारै अनला ओंख्रि होनबा माने खारै नांगौ आरो खारैजों गोजा जालायनांगौ आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय उनावहाय लाथा जानांगौ आरो लाव लावबाबो अनला ओंख्रिया थावा। माने लाथा जानांगौ आरो अनला ओंख्रिया बारा गथा गोराबो नङा माने मिडयामनि जानांगौ आरो होमबासो माने अनला ओंख्रि होननानै नाम मोनो आ रो होमबासो अनला ओंख्रि होननानै बुङो मानसिफ्रा नङाब्ला जायाखै अनलाया थावाखै खारैया नाडाखै बिदि बेफोरबायदि बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोंनिथिं बिदि बानायनाय जायो अनलाजों दाउजों आरो अनला ओंख्रिखौ जोंनिथिं दाउजोंबो जाया औवानि मेवाइजोंबो जानाय जायो।
औ नंगौ
औवा मेवाइखौबो जेरै औवा मेवाइखौ जोंङो थाव सेरनाय जाया औवा मेवाइखौबो जों खारैजोंनो एवनाय जायो जेथिया औवा मेवाइजों एवनाय जायो होमबा थाव सेरनाय जाया दाउ बेदरावबा जों थाव सेरनाय जायो खा माने औवा मेवाइ जों थाव सेरनाय जाया औवा मवाखौ खारैजोंनो एवबाय थानाय जायो। एवै एवै खारै होयो होननानै एवै एव एवनानै गुरै जायोबा जों दै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोंङो अनलाखौ उरनाय जा माने अनलाखौ होसननाय जायो आरो आरो जों बिलाइ गोखाफोरजोंबो जानो हायो अनलाखौ जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानो हायोना।
औ नंगौ
खा बिलाइजोंबो जों जानो हायो जेरै जोंङो खरला बिलाइफ्रा जेरै गोखा जायो बे गोखाजों थाइबें बिलाइ गोखा बेफोरजोंबो जोंङो जानाय जायो अनलाखौ। आरो मुदुफुल बिबार मु-मैथ्रु बिबार बेजोंबो जों जानाय जायो आरो अनलाखौ। जोङो अनला ओंख्रि होनबा जों गोबां मैगंजोंनो जानाय जायो। आरो मुलाफोरखौबो जेरै जों गुन्द्रु खालामनानै दोनो बेजोंबो जों गुन्द्रुजोंबो जायो मुला गुन्द्रु नङाबाबो मुलानि बोथोराव मुला बेदरजोंबो जों जानाय जायो। आरो थमेट'नि बोथोराव टेमेट' होननानैबो जानाय जायो आरो अनला ओंख्रिया माने जों गोबां मैगंजों जानो हानाय जायो आरो अनलाखौ अखल अनलाजों दाउजोंल' जायो। बे नङा आरोना अनला ओंख्रिया गोबां महर फिसा जायो दा नोंसिोरनिथिं मा रोखोमनि जायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां जोंनिथिंबो अनलाखौ गोबां रोखोमै बेबायदिनो जायो। जेरैहाय अनला फाख्रिबो जानाय जायो आरो ना लाइ बिलाइ बेफोरजोंहाय ओ बेफोर जों सं बाबो बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो थ अनला संनोबा अनलाखौ गुन्दै खालामग्रोनांगौ जायो नङा होमबा। ओ जोंनाहाय थफसियावबो देयो आरोना। खायफा खायफा जेरैहाय दिंखि उलार बेफोरबायदि थायाना। औ बिनि थाखाय आरो खायफा खायफाया ग्रेन्डार मेसिन थायो बेयावबो देनाय जायो औ अनला देनायावहाय जोंहा बानलु थाइनैसो सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होफाना लानाय जायो आरो।
औ औ
बेसोरखौबो गुन्दै खालामफायो माइरंजों लोगोसेयै बिनि उनाव -हाय जोंहा जा मैगंजों जोङो संगोन बे मैगंखौ जोंहा गिबियावनो एसे एवस्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जोंहा बेवहाय दै होनाय जायो बेयाव दैया ग्ल' ग्ल' गोदौब्लानो जोंहा देना लानाय गुन्दैखौ आखाइजों एसे एसे होनानै फारसे आखाइजों एरै एरै होनानै होनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा अनलानि गाबा खारै मोजां संख्रि मोजां नाङोब्लानो जोंहा बेखौ खांनानै लाबोनाय जायो आरोना।
औ औ।
औ बेबायदिनो अनलायाथ' गोबां रोखोमैनो जाजायो।
औ।
औ दा बिनि बेलायाव जोङो जोंहाथ' बर' हारियाव गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै नारजिजों अमा।
औ
-फोरबो जोङो बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि जायखौ जोंओ जिअ टेकआवबो सेबखांजादों नारजिजों अमाया बर' हारिनि बिखौ बर' हारियाल' गोबाङानो जायो गुबुन हारिया बे -खौ संनानै जानो रोङा आरो ना। बांसिनानो बिनि थाखायनो औ जोंहा नारजिजों अमाखौ बोरैहाय सङो बुंब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा फाथो नांगौ जायो।
औ औ
बेखौ जोंहा गोथाङैबो एवनानै जाजायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोराननाय जायो बिलाइखौहाय बिनि उनाव -फाय बिलाइया रानोब्ला जोंहा बेफोरखौ सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरोना दैयाव। गुरै जानो थाखाय बिनि उनाव जोंहा बिनि थारा फिसा फिसा थायोना। बेखौहाय गारनाय जायो आरो बासिनानै।
उम उम।
इनि उनावहाय जोंहा बेखौ मोजाङै दैजों सेखन' सेखन' सुनांगौ। जायो गोखाया एसे खारनायनि थाखायहाय।
औ औ।
बिनि उनाव जोंहा मोजाङै सुना लानानै सारायावहाय गिबियावनो जों अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो। औ बिनि उनावहाय जोंहा बेवहाय नारजिखौ आरो दैजों खारै होनानै रुग्रोनानै लानाय जायो आरोना। खौसेथिंजाय बिनि उनाव जेब्ला अमा बेदराबो एसे एवफ्रामनाया जायो अब्ला बै नारजियाव रुनायखौ जोंहा बेयाव हरदेरनानै होनाय जायो आरो।
औ औ।
उनावहाय जोंहा मोजाङै सागंजों सानानै होनाय जायो जाहाथे नारजिया मोजाङैनो गेब्लेयो बिनि थाखाय। औ दसे समनि थाखाय जोङो बेखौ गोदौहो -नानै खोबनानै दोननाय जायो आरो गोदौनो थाखायहाय। बिनि उनावहाय जोंहा बिनि खारै बा संख्रि बेफोरखौ नांदोंना नाङाखै, साखिनाय जायो बिनि उनाव जोंहा, ओ थामजि बा, ब्रैजि मिनिटसोनि उनाव बिखौ खांनाय जायो आरोना जेब्ला बियो गुसु जागोन अब्ला जोंहा बेखौ जानो हानाय जायो आरोना?
औ औ
बिदिनो जोंनिथिं नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो
औ
औ नोंसोरनिथिं आरो बेफोरबायदि मा मा ओंख्रि जानाय जायो? ओरैनो।
जोंनिथिंबो बेखौनो जानाय जायो माने नारजिखौथ' जों, थिंबो जानाय जायो नारजि अमा बेखौ जोंनिथिं एसे माने, दा नैबे जोंनि साइडआव आङो एसे नारजि अमा जानायफ्रा एसे बेलेग साइसनि नुनाय जायो जोंथिंना, नारजि अमाया माने बेलेग साइदाव आं मोनजा मोनबाय माने नारजिखौ दोलो दोलो दोलो माने खारैजों एरग्लि जोबनानै, अमाजों होनानै जानाय आरो जोंनि साइडआव आङो नुनो मोनदों, ओ माने नारजिखौ बिदि दोलो दोलो एरग्लियालासिनो, खारै एसे होनानैनो माने लेमोन होनानैल' बिलाइखौ माने दोलो दोलो एरग्लिया आरो खारैखौ होनानै होनानै लिमोननायनि खार ओ नारजिया बिलाइआ लिमोननायनिल' बिदि होनानै, जायो माने एरग्लिया आरो बिदि बिगाब बिगाबैनो थानाय, बेखौ आं बाहाय जा जोंनिथिंजाय मानि बे जानायखौ नुदों आरो अमाजों अमाखौ माने थावजों एवनाय जाया खारैजोंनो एवनाय जायो। ओमफ्राय आरो खारै अबा नारजिखौ जेरै नों होन्दों बे सोमनानै लागोरो सुख'नानै लागोरो सोमनानै लाखांनानै ओमफ्राय, ओ जोंनिथिंजायना आरो माबा रुगारनानै गार हबावो नारजिखौ रुगारनानै गारखांनानैसो, नार्जिखौ अमाजों जों खारैजों अमाखौ खारैजों होनानै एवबाय थानायाव, नारजिखौ होयो आरो खारै एसे होबावनानै बिदि बिगाब बिगाबैनो, जानाय बेखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनिथिं माने जानाया गुबुन गुबुन जायगाथिं गुबुन गुबुन, बेखौ आं नुनो मोनदों आरो
औ आलदा आलदा
औ औ बेलेग साइदथिं माने जों हटेलफोराव जों मोनजानायफोराथ' एरग्लिनाय दोलो दोलो एरग्लिनानै अमा बेखौ जों जानो मोनजादों नारजिनि महरखौ सिनाया, नारजि मैगं सिनाया नारजि ओंख्रिखौ माने दोलो दोलो नारजि मा मैगं बेखौ सि सिनायनो मोनै बेबायदि जायो खिन्थु जोंनि नैबे साइडनिया नारजिखौ सिनायनो मोनो आरो बिगाब बिगाबसो जायो माने लिमोन खारै होनानै लिमोन होयो अमाखौ खारैजों एवो थाव सेरा बिदि जानाय, खौ आं नुनो मोनदों आरो जिगाब जिगाब जानायखौ। औ दा जानाय अमा नारजि जानायाथ' बर'नि ओंख्रि। थेवबो जानायनि संनायनि दोला संनायनि या गुबुन गुबुन रोखोमनि संनायखौ आं नुनो मोनबाय आरो।
औ नोंगौ।
ओम बिदि आरो जों थिंयानिया।
संनाय खावनाय आयदाया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै जायो नङा होमबा नोंथां।
ओंख्रिया बे मोनसेयानो नामा अनला नारजि, अमा बेनो खिन्थु संनायनि माबायाल' संनायनि महराल' बेलेग बेलेग आरो